हेल'-हेल'। औ नोंथां खोनादोंना? हेल'। हेल'। खोनादों ना? खोनादोंना? हेलौ।
अ' हेलौ दासो खोनाबाय नोंथां। ओम अ' खोनाबाय।
औ दायो नोंथां जोङो ओरैनो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसै ना?
औ सावरायजायो नोंथां।
औ ओरैनोथ' नोंथाङा सावरायग्रोनो ना आं सावरायग्रोनो?
दा दे नोंथाङानो बुंदोदे जानाय लोंनायनि बागै।
औ जोंहाथ' बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय दं नङा होमबा। ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जि आबै-आबौ बा आजै-आजौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा बर'आ मोनसे मा होनदों ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय दङ आरो दासिमबो दङ। आरो उम जोंहा जि बे ब जानाय लोंनाय बेयो जोंहा जि आइ टेकबो मोनलायनो हाबाय माखासे जानाय लोंनायफोरा। जि बर'निल' ओंख्रि बा बर'जोंनो सोरजिजानाय ओंख्रि होननानै।
औ
ए बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ' जेरै जोङो बुंनो हायो नाफाम अनला नारजि ओंख्रि सबाय साम' बेफोर आरो। गोबां जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ' बेफोरखौ जोङो माब्रै बानायो आं बेफोरनि बागै एसे ओ ससे ससेयैब्लाबो ओ बुंलांनोसै नङा होमबा नोंथां।
जायो जायो फोरमायनो हागोन।
औ आं गिबियाव बुंसै जेनेबा जों नाफामखौ बोरै बानायो बेखौनो बुंलांग्रोनोसै आं नोंथां। उनाव फारि फारि बुंलांबाय थागोन सम मोनोब्ला। गिबियाव जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय मा खालामग्रो होनोब्ला जोंहा गिबियाव नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंनो ना गोरान नांग्रोगौ ओ गोरान होनोब्लाथ' जोंहा ओरैनो बाजारफोराव फानलाबायनाय माबानाय बिदि नङा नोंथां। ओ बाजाराव फाननाय ना गोराना माने ओ बेखौ नाफाम देयोबा गोखा जायो आरो बेयाव मा होनदो बाला थाफायो जि बाजारफोराव बायनाय ना गोरानावथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ बाला थायो हा थायो औ बेफोरखौ जोङो नाफाम देयोबा माने ख्रेब ख्रेब हा ख्रेब ख्रेब मोनजागोन आरो बेयो गोखाबो जागोन आरो। बेनिखायनो जोङो साबसिन होनोब्ला जोङो जि बालाबोथिया ना न'आव गु गुरलाबायनानै मोनोना ओ जेनेबा दुब्लिफोराव। बा ओ दंग'फोराव बालाबोथिया ना नास्राय ना बेफोरो साबसिन जायो आरो नाफामाव औ बै औ। औ बेफोरखौ नोंथाङा गिबियाव मा होनदों गुरनानै बा सारनानै जि मोनोबोला बेखौ मोजाङै फोरानना लानांगौ। ओ सानदुङाव ख्राम ख्राम फोरानना लादो लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा होनो देग्लि नांगोन ओ देनायाथ' जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो जोंहा उवालसो बाहायखायो नङा होमबा नोंथां उवालावसो देखायो। बेखायनो जोङो उवालावनो देयो ओ बै गोरान खौ देनाय समाव जोङो बेयाव माखासे बुस्थुफोरफा नांगौ जायो जेरै जों बुंनो हायो ओ जोङो नाफाम दैेयोब्ला थास' बिसंखौ होथारनांगौ थास'नि बिफां औ थास' दुदालिफोर बेफोरखौ होफानो नांगौ बेनिफ्राय जोङो सामब्राम होफानो नांगौ बानलु होयोब्ला मोजां जायो। बानलुखौ खम बिबाननि होनांगोन आरो बेनिफ्राय संख्रि सामब्राम गुफुर बिदि होफायोब्ला मोजां जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै उम देग्लिनांगोन आरो ज'यैनो ओ एकदमबारे गुन द्रा जाजासिम बा गेब्लेेजासिम देनांगोन बिदिनो दयै देयै जेब्ला बियो गेब्लेजोबो अब्ला नोंथाङा बेखौ मा होनदों हासुङाव दोननो नांगोन। हासुङाव दोनोब्ला ओ जेरै जों औवानि हासुं औवा बुरखा बा औवा माखाल बिदि फर गोलाव गोलाव औवा हासुंखौ जोङो बासिनो नांगोन आरो जेराव जों बुरजायै दोननो हायो। बिदिनो औवाखौ दाननानै लादो लानानै औवाखौ नोङो फारसेखैजाय ओ गुदुं गोनां खालामदो फारसेखै गानथि गोनां खालामदो बेनिफ्राय ओ बे औवाखौ मोजाङै सैनानै लानांगोन आरो सैनानै आरो साफा सुनानै लानांगोन। बिदि सुखांनायनि उनाव जि देनानै लानाय नाफाम बेखौ नोंथाङा मोजाङै थुसो थुसो बि ओ औवानि हासुङाव सोनो नांगोन आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव बार हाबहोनो मोननाय नङा ओ जोंहा बे हासुङाव बार हाबैयोबाथाय नाफामा गाज्रि जायो बा मैखुन मैखुन फिसा फिसा फिसा बेरो। बेखायनो बेयाव बार हाबनो हायै बायदि नोंथाङा मा खालामनांगोन प्लास्टिकफोर बा गोदोनि दिनाव जोङो बांसिनानो थालिर बिलाइखौ बाहायोमोन थालिर बिलाइखौ मोजाङै खोब थेदो खोबथेनानै बेखौ मा होनदो थेेंगल बा दिरुंफोरजों मोजां खााबथेदो आरो खाथेनानै बेयाव मा खालामनांगौ हा लिरनांगौ हा लिरबाथाय माने बेयाव हासि ओ बारा हाबहैनो हाया आरो हा लिरथेबाथाय। बार हाबनो हायाबाथाय बे मोजां जासिगोन आरो बेनिफ्राय ओ बिदिनो लिरथेखांबाथाय जोंहाथ' गोदो ओ जि बर'फोरनियावथ' बेयो बांसिनानो इन्जुरनिसो जायोमोन नङा होमबा ओ इन्जुरनिहा औ बिदिनो एन्जुर ओ जेनेबा ओ उसुं खना खना गुसु जायगायाव दोननांगौ आरो नाफामखौ जेनेबा न' खना खनायाव बा बैसां सिंफोराव दोनोमोन आरो बेनिफ्राय ओ बेखौ मानो दोनो होमब्ला नाफामा गुसु जायगायाव दोनोब्लासो मोजां जायो। ओ गरमाव दोनोब्ला बे नाफामा ओ सेवगोन बा बियो मैखुन बेरगोन आरो।
औ
बेखायनो गुसु जायगायाव दोनोब्ला मोजां जायो बिदिनो दोननानै जोङो ब्रै दान बा दान बिदि दोननायनि उनाव आराम जानो हायो आरो बे नाफामखौ। नाफामखौथ' नोंथाङा जाखायो जानांगौ जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो नाफामखौ रोसि फुदुंनाबो जानो हायो। नाफामखौ जों थास' बिथ'रि होननाय बेजोंबो जायो जोबोद गोथाव जायो आरो। बेनिफ्राय गोदो गो दायनिफ्राय मोनसे खोथा दङ नाफामखौ सङोबा होखोमानो बा दोनखुमानो हाया होननाय माने नाफाम संयोब्ला गा ओ खाथि खालानि बा लामानि मानसिफोरा फोरा मिथिजोबो होननाय। ओ जेनेबा बे नाफामनि मोदोमनाया जेरावबो गोसारो आरो नोंथां। बिदिनो नोंथाङाबो ओरैनो माबाफोर जानाय लोंनायनि बागै ओ बुंनो सानदों नामा?
थ' आंनि मथेबा नोंथांनि जिखिनि बुंनाय बेयो थिगानो मानो होनबा जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेफोरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दा आंनि फ्राय आं माने जि मोनदांदों बेखौ आं फोरमायसै नोंथांनिसिम।
औ
माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोनि समनि फ्रायनो दोरोङारि जानाय लोंनाय हुदाया दंखायो। मानो होनबा बेजों लोगोसे आरो ओ बर'फ्रा बायदि रोखोमनि जौ संनाय बा अनला ओंख्रि नाफाम बायदि बायदिफोरखौ बिफोरो बर'फ्रा माने गाव गावनो बानायनानै ओ बे बुस्थुखौ जायो आरो लोंङो आरो बे जों बर'फ्रा बायनांनो एसेबां बायनायनिबो गोनांथि गैया मानो होनबा बर'फ्रा मावनानै जाग्रा हारि। माने बेखायनो बिसोरो माने गाव गावनि आखाइजोंनो बिसोरो बानायनानै ओ गावनि उदैखौ सुफुंबोयो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बर'फ्रा माखासे बे जानाय लोंनायनि बेलायाव ओ गोबां रोखोमै नेमखान्थि बर'फ्रा बानायनानै जायो आरो गोबां ओ मोननै मोनथामल' नङा बर'फ्रा जानाया माने माखासे हुदाफोरबो दं बर'फोरना माने ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव एवफ्रामनाय खौबो जायो सावफ्रोमनाय जायो ओमफ्राय इसे दैज्लाव संनाय जायो ओमफ्राय लाव लाव संनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो मेनाय जायो ओमफ्राय बलबो माने रुनानैबो जायो आरो ना बर' बा गोदो गोदायनिफ्राय माने बेफोरो मोनसे अ जायगा लायै जायगा माने बेफोर माने जायगा लानानै माने सोरबा बायदिया जाया माने सोरबा बायदिया जायो आरो ना। ओमफ्राय बिदिनो बर'फ्रा ओ माखासे फिथा इफोरखौ रुसि फुदुंनानै जायो जेनेबा ना मावाफोरखौथ' बर'फ्रा ओरैनो रुनानै जालाबायोमोन गोदो गोदाय। ओमफ्राय बेयाव जेबो थावबो होआ माबा होआ होयोब्ला एसे एसे एनै खारदै होयोमोन जों बर'फ्राथ' खारदै जाखायो नङा होमबा? बेखौ बाहायथारो जेनेबा सबाइ ओंख्रियाव बाहाय होयो। अनला ओंख्रिफ्राव बाहायो बायदि रोखोम माने बाहायजाथाव बाहायजाथाव ओंख्रिफोराव बाहायो आरो ना बर'फोरा बुस्थुखौ ओमफ्राय नोंथाङा जिखिनि बुंदों माने आं एखौ माने अलरेडि मिथिखागौ थेवब्लाबो माने नोंथां आं इसे फोरमायलांनो आरोना बै नाफाम संनाय अनला ओंख्रि संनाय बेफोरखौ मानो होनबा अनलायाथ' माने जों अनलाखौबो नाफामखौ जेरैबायदि बानानै देयो अनलाखौबो जोङो उवालावनो देयो आरो बेनि उनाव ओंख्रि सङो दैखौ फुदुंग्रोबाय फुदुंग्रोनानै ओमफ्राय अ-अनखौ अ आखाइजों फ्रि फ्रि होबाय ओमफाय ओ माबाफोर बेदरफोर माबाफोर होनो गोनां दंबा बेखौ अ एवग्रोनानै जब्ब' होबाय आरो ओमफाय एसे गोबाव गोदौ होबाय आरो माबाफोर मस्ला होनां होनो गोनां दंबाथाय बेखौ आरो होबावबाय आरो। दा माने आंनि मोनदांथिया बेखिनियानो माने बुस्थुआ जानाय लोंनायनि बेलायाव
औ
दा नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायनो गोनां दंबा फोरमायनो हागोन
अ फोरमायनोथ' दङ नोंथां जेनेबा जोङो गोदोनिफ्रायनो जि जानाय लोंनाय बे खौथ' जोंहा ओ दा दिनैनि दिनाव नाजायै नाजायै जोंहा ओ जि आइ टेग बो मोनलायनो हाबाय नङा होमबा नोंथां ओ जेनेबा जि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरो जेनेबा बुहुमनि गेजेरावनो सिनायजाबाय जि ओ नाफामा बर'फोरनि ओंख्रि बा ओ अनलाया बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बा माखासे गाननाय जोमनायफोराबो दं जेरै ओ जोङो बुंनो हायो। ओ मा होनो दामनाय देनायनि बेलायावबो बुंनो हायो जेरै जोङो गंगोना दं सेरजा दं खाम जथा बायदि बायदि बेफोरो जोंहा उम जानाय लोंनायनि अनगायैबो बु-बुहुमनि गेजेराव सि सिनायजाबाय आरो जियो बर'निल' जेनेबा
बर' हारि होनबानो सिनाय जाबाय बर' हारि होनबानो गासिबो बुस्थुआ फैजोबखायो माने बुस्थुआ बि
औ औ बेफोरो सिनायजाबाय आरो दिनैनि दिनाव जि आइ टेक नि गेजेरजों बिदिनो जोंहा गाननाय जोमनायफ्राबो बिदिनो सिनाय जादों जेरै दख'नाफोर बायदि बायदि दं आरो। औ ओ बिदिनो ओ जोंहा ओ जानाय लोंनायनि अन गायैबो ओ बेफोरबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ माने बियो माने हारिनि मोनसे नेर्सोन हिसाबै थालांबाय जेनेबा
औ औ
हारिनि माने बै बुस्थुआ मा बेखौ सिनायबानो माने बै बर' हारि सिनायथि होनो ओरैबायदि मोनसे सिनायथि थालाङो आरो।
मा नों नुनाय लोगो लोगो माबेयावबाफोर नुयोब्ला बे बर' हारिनि मोनसे ओ सिनायथि होननानै बयजोंबो मिथिजागोन आरो नंङा होनबा नोंथां।
औ नों मिथिजायो ओं।
औ औ नोंथाङा दा ओरैनो ओंखामफोर जाबाय नामा?
आंथ' जाखांनानै जिरायना दं नोंथां।
औ
नोंथाङालाय?
आंथ' दा जाथ'वाखै दा संनो नागिरदों आं नोंथां।
अ नोंथांनियाव नोंथाङा बहानि जाखो?
आङो बाक्सानि नोंथां।
बाक्सानि अ आंबोथ' बाक्सानियानो।
बाक्सा मा जायगाबा नोंथां?
ओरै बोरसि दैमा बारना
औ आङो बाक्सा सिमलानि नोंथां।
अ सिमलानि ना अ
अ सम मोनोब्ला नोंथांमोननिखै मालाबा बेरायनो थांनाय जागोन नोंथां।
जागोन दे खबर हरबानो जाबाय नोंथां।
औ औ औ औ नोंथां जोंहा ओरैनो समाबोथ' जाबाय सम मोनोब्ला उनाव रायलायफिन निसै नामा नोंथां औ जागोन दे औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे होमब्ला।